ओ-गोजान मोनाबिलिनि खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
नों-नोंथाङा ओंखाम जाबाय उम। मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
जोंना दालि।
उम आंबो जाबाय नोंथांओ-दालि आलु भाजा। पापर बेखिनियानो।
बेखिनियानो
हेल'
हेल' औ खोनादों।
अ नोंथांदों दिनै मोनसे खोथानि सायाव सावरायनो नागिरदो।
मोनसे सानि सायाव सावरायनो नागिरदो। मा
उम दिनैनि जाबाय सावरायनो लाग-
जाबाय सावरायनो दा बाथ्राया जाबाय गेम नि बागै रायलायनि अ अ मबाइल गेम। मामा गम गेलेयो? फोरमायनो हागोनना? ओ फ्रि फायार गेलेयो सेवसि गेलेयो। गेलेयो।
अ नोंथाङा
नोंथाङा
फ्रिफारनि बागै एसे बुंनो हागोन फोरमायनो हागोन नामा? हो?
फ्रिफारनि बागै।
फ्रिफायारनि बागै। जोंथ' लोगोफोरदो कानेकसन खालामनानै गेलेयो।
उम
लोगोफोरदो आरो गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरदो।
उम
जाना गेलेनो हायो। बिनो गावलायलायनाय माबालायनाय बिदिनो आरो जमा ए
नोंथांडा
अनलाइन गैबिथ' नोंथां खम जाबाय गेलेनाया गेलेनो दे नोंथ नोंथांङालाय मा गेले अ आंथ' आंबो प्रिपेयार सि
क्लन्स अफ्लन्सखौ मिथिखायोबा नोंथां।
समस स मा मा जायो जसे आ ज बहुत फस गेम आरो- माने सिगांनो पेसेन्स नांगार आरो नोंथां ह ज'सिगोन औ आंनाथ' सि सि गेलनाथ' मथ मत बे
पन्द्र बसोर
पन्द्र बोसोर जासाबनाय बायदि मोनदों
उम
औ बहुत बुहुद पेसेन् थानांगौ ससेकेलयाव बेयाव आ आब टाउन हल आबदा होनांगोन आं न
चिकन्स आपग्रेड होनांगौ मा जाय म म मा माइ ब मा खालामनो हानांगा आरो बेथ' बोरै बोरै खालामनो माबा खालामनांगो ओ सोर
सिगाव सिवथ' रनो मटिबाथ'
ह माने पस गावनि बिलनाय माबोरै गेदेर खालामनो मा खालामनानै गेदेर खालामनायायो खल थायो मा खालामनानै गेदेरखालामनो हायो?
ए गुबुन गुबुन प्लेयारनि
ए गुबुन गुबुन रोखोमनि बेस्
माबा कल खामायनांगो लिलिगार खामायनांगो बे ग जै आरो टाउन हलखौ बुनांगौ न न
गो ज नग
बेफोरखौ होनांगोनफोरखौ आबाद खालामनांग बेनि बागैबो आरो
मान दावहागिरि
लेभेल लाब खालामदों आरो
खम आब खालाम नांगोन आरो माने नेकस्ट
बेनि थाखाय आरो प्रुपस नांगोन होयो
उम कल मोनो उम बेनो आरो उम बाय आरो बिफां लाइफां दा
आरो किसुमान फन खामनानै जेमस लानो हायो।
लानो हायो। उम नोंथां माने टायमिं टायम टायम ओमफाय
बाहायनानै
नोंथां उम आनाव मा गेलेयो नोंथां।
ओ सोर सोरनि बागै फोरमायना
उम
ससेनि बागै फोरमायना हो नोंथाङाबो एसे बोरै मा बो गेलेनानै मा एक्सपिरियेन्स मोनो गोसोफोरखो बोरै मोनो
गोलाव गारि मोनो। बेनोसै नोंथाङा जि बुंदों बेनो
उम उम
उम फेलेस नांगोन देगलाय देननि बेसखो लुथिनानै गावनि अ' अ' बेनोसै आरो नोंथाङा मा गेलेबावो? उम आरो
अ' बेखायनो
अ' बेखायनो सद सद आंनियाथ मथा मथि खान्द बोसोर जाबाय बायदि मोनदों। उम
एयावबो इदिनोे ओ ने गुबुन गुबुन हारि गुबुन गुबुन रोखोमनि मानसि लोगो मोनो। गोजोननाय मोनो गेलेनानै इदिनो माने अल इण्डिया अल अवरड नि मानसिफोरदो गेलेनो हायो आरो कानेकसन खालामना हायो। ए माने ओ गोसोखो गोजोननाय मोनो आरो
ओ गोजोननाय मोनो आरो गेलेनानै उम
इदिनो माने खाब्रै खाब्रै खाब्रै खानै नि लोगो नांनानै गेलेनो हायो अ' सिस्टेमाथ' फैसानि सिस्टेमाथ' माने आ प्लेयारखो मोनसे प्लेनाव लाना थाङो। मान प्लेयार माने प्लेयार फोर होननाय माने गेमनि केरेक्टारखो ए फलब बिनिफाय प्लेनाव लानो थाङो ओमफाय मोनसे आइलेण्नाव गाननो हायो आरो नोंथां। बेयाव हाजोबो आरो बेग माबा माबि
माबा माबि थायो उम फिसेदिगिट थायो। उम बेयाव औ बेयाव बुस्थु जोंनानै गावलायनांगो आरो नोंथां। उम औ सामलायनानै माने जना हायो फिसा खा जालांबाय थायो आरो। उम बे फिसायाव माने गैया। फनसासजोन प्लेयारनि गेजेर म थांना थाबा।
ओ।
ओ गुबुन-गुबुन पन्सास जोननिफ्राय माने।
दोब।
दोब पनसास ओ फरतिफाइब नांगोन ओम। माने।
गावसोरनोबो गावसोरनो गावस। माने खमायलाङोब नोंथां गेलेनानै थ' गाव थांगोन।
थालांगोन। ला सार खालामना ओम। थायो आरो।
बिखो माने देरहाहोनांगो आरो।
नांगो आरो।
बिदिनो।
बिदिनो आरो मा-मा गेलेना मोजां नाङो नोथाङा नोङो।
ओ दिआइ गेले
दिआइ गेलेनोसै दिआइ बे खोनाखायोबा नोंथाङा? अ दे बेनि बागै।
ओ जिदिआ साननैस बेथ'। ओ माने जिदि फाइभ जि होनबाथाय अपेन वारड। होननाय मोनसे खबद' खोनानो मोनो आरो अपेन वारद गेम।
मोनबायबालाय।
दाथ' अपेन वारदाथ' ओ जिथाइ फाइभआव। अपेन वारदा जाहैबाय ओ साननदि दासके साननेआथ'।
सानदेआथ'।
वडनि माबायाव गोलैया केतेगरियाव गोलैया माने लिमिदेसन थायो आरो। अपेन अवारद होनो किन्तु। बेखौबो अपेन अर्डानो होनो सानिताइसखोबो केन्तु लेमिदेसन नङा आरो जेनेबा। बेबादि नङा जेरै ट्राफिकआ इमान जानाय नङा। माने थिक ताक राफिकाव थायो माने। बेयाव ओरैनो आरो माने मिसन फाहामनो हायो आरो बिगेमाव। बिखो माने गावनि। उ जारै जिउ लाइ सारभाइभ खालामनायनिनो आरो गेमा। ओ फैसा खामायनांगो रेफाइन्स माने। गावखौ नायनो बानायफोरखौ फुथारनाय आरो माबानाय बिदि आरो।
जार।
बेफोर खबद'खो बाहायनाया मोजां नङा किन्तु गेमनि नालाय। लाय गेमाव आरो। बाहाय गेमाव इदिनो जायो नालाय। कनसेबानो इदि।
नंगो।
ओम कनसेबानो इदि।
अपेन वारद कुइसन खालामनांगौ कुइसन खालामबासो। कमप्लिट खालायो गेमखो।
नंगो। आरो बिदि माखासे माने। बिदिनो मोजां-मोजां गेमबो दोङो आरो जेरै- टेमपोल रान दोङो टेमपोल रान।
खारबाथाय मा स्क' मा मोनो स्क'र मोनो।
स्क'र मोनो बेयावथ' आरो जेनेरेट-जेनेरेट जाबाय थायो लामाया।
औ।
औ माबा गैया आरो।
बिदिनो आरो पाजोल स पाजल गेम माबार फायो प्रेन गेम। पाजोल गेम। बेफोराव आरो आरो मोन माखाया ए माबा जायो आरो
ए माबा जायो आरो ट्रेन जायो।
उम।
बिदिनो आरो नोंथां उम ओ।
दे नोंथांदो रायलायनानै गोसो गोजोननाय मोनबाय इउनाव रायलायबावनिसै इउनाव दे होमबा नोंथां दोनथ'लायनो दोनथ'
दे दे दे।
दे दे दे।